औ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय ओ दासान्दि नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो दासान्दि ओरैनो दङ। नोंथाङालाय?
थ' बिदियैनो दंथ'यो ओरैनो।
औ मोजाङैनो दङ ना?
औ मोजांथ'। दासान्दि गासिबो नोंथाङाबो मोजांबा?
औ आंबो मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि।
औ ओ दा जोङो टपिकखौ माने दैज्लां बोथोर दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
दैज्लां बोथोरनि सायावनो एसे सावरायनो आखायाव लाबाय आरो
औ जागोन दे नोंथां।
औ दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर होनबथ' जोंना गाहायै दा दैज्लां बोथोराव आबाद मावोना माइ आबाद। गाहाय आबादानो जाबाय माइ आबाद दा दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादखौनो मावनाय जायो। ओ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा माइ आबाद मावनायनि सिगां ओ मा बायदि हाय जागायग्रोनाय जायो आरो माइ आबाद
अ माइखौ?
औ
अ माइ गायनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो दै नांगोन दुब फोथाराव नङा होमबा? औ गिबियावनो दै जाग्रोनांगोन बिनि उनाव हाय जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो ओ खोथिया फोनांगोन। नङा होमबा नोंथां? खोथिया औ।
ओ खोथिया खोथिया मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो
गिबियावनो जोङो औ औ माइलिखौनो होनो
माइदलिखौ जोङो दैयाव सोमग्रोन दोननाय जाय
औ बस्थायाव सोनानैहाय जों बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरोन साननैफोरसोमो नामा नोंथां
औ औ
औ साननैबा सानथाम बि बेफोरबायदि सोमो आरो ना सोमनानै दोनो बिनि उनावहाय बेखौ
औ
बेखौहाय
माने जोङो बेखौ सोमनानै दोनानै दुब्लियावहाय ओ जा जागोन नालाय
औ नंगौ
खोथिया फोनो थाखाय जोङो ओ जाय जेसेबांहालागै माने गायनो टारगेट लायो बे बे सिमनि थाखाय जेसेबां खोथिया नांगोन बेखिनिनि ओ माने माइदलि माइदलिखौ खोथिया फैयो आरोना
औ नंगौ
औ खोथिया फोनायनि सिगांथ ओ जोंङनो गिबियावनो दै नांगोन दुब्लियाव
दैनांगोन
फोनो थाखाय जोङो दुब्लिखौ ओ हालेवनांगोन आरोना
औ हालेवनानैहाय मोजाङै बेखौ ओ मा बुंगोन
खोथिया खोथियाखौ फैसिगोन आरो जागायसिगोन आरो खोथियाफोनो जागायहांसि थिया फोननानै खोथिया खोथिया एसे रजनो थाखायथ एसे सम लागोन
औ सम लायो
औ खाोथिया
से दानसोआनो लायो नामा नोंथां गायनो जानायालागे
औ औ खोथियाखौ बेसेबां फोनानै दोननानै ओ फोथाराव जाय हाखौ माइ गायगोन बे हाखौ जोङो
हाल एव हाल एवनानै औ हाल एवनानै मोजाङै ओ दुब्लिखौहाय फोमोन गोन आरोना।
औ औ।
बेनि उनावहाय ओ खोथियाखौ खोथियाया देरबाथाय बेखौ फुनानैहाय गायनाय जायो आरोना
औ औ औ।
औ बेनि फ्राय नोंथांमोननिखि दैया मा
औ दासान्दिथ' औ दासान्दि थ' जोंनि जा एसे मोजां थ'आनो माने नांगौ बायदिहाय दैखौ मोनदों आरो।
औ नंगौ। आरो नोंथांमोननिखिहाय नोंथांमोननिखिहाय अखानि दैजोंनो गायो ना दंग'आव बोहैनायजों गायनो हायो।
औ जोंनिजाथ' बेफोरबायदि ओ देग्लायहाय एसे मोजां जादों माने अखानि दैजोंनो गासिबो गायफ्रामनो हाबफ्रामजोबदों। एसेबां ओरै प्रब्लेम होआखै खै माने अखानि दैजोंनो गासिबो गायदों आरो।
औ नंगौ।
औ नोंसोरनिजा माबायदि?
जोंनि जोंनि जा बिदि अखानि दै जों गायनो हाया आरोना। जोंनि जों दं गआव बा दैसायाव बेफोरबायदि दै बोहैबासो गायनो हायो। औ दा नोंथांमोननिखि गाय खां जोबबाय नामा?
औ जोंनिथिंजाय माने बेफोरबायदिबो गायखांजोबाखै माने ओ जायहा माने सि-सिगाङावनो गायग्रोदों बेफोरबायदिहा माने गायखांबाय माने हाल उथिबाय आरो
औ नंगौ
दासान्दि गोबाङानो दंबावो गायनो थाखाय ओ दाथ' आरो आमथिसुवा जोंहा जायखौ आमथिसुवा होननानै बुङो ओ बे आम थिसुवाहा फैगासिनो
फैगासिनो थ' जोङो गायनो मोना नङा होमबा नोंथां हा जावनो मोन ना गायनो मोना बिदि दिनो आरो मा जेबो मावनोनो मोना आरोना आबाद
माने जायहा आमथिसुवानि सिगांहाय हाल उथिगोन बिसोराथ' जोब्बायानो जायहा गैया बेहाथ' बेहा आरो नेनो गोनां जासिगोन औ
औ
थ' ओ स्नि सानहालागै माने बेफोरबायदि गायनो
मोना आरो ना औ जोंनि जाबो बि दिनो नोंथां ओ स्नि सान थायो। जेबो मावनो मोना औ
नो नेनो गोनां जायो आरो गोबां
औ नंगौ
दा जायहा गायखांबाय गायखांबायानो माने इसे एसे खम खम हाफोरा एसे गायखांबाय आरो ओमफ्राय दा जायहा एसे बुरजा हा दं बेफोर हा दंबावो गायनो नोंसोरनि जा माने बेखौ ओ ओ आरोंदायारिजों दै दिखाङो ना बोहैनाय दैनिफ्राय दैखौ दिखांनानै गायनाय जायो।
अ जोंनिया जोंनि खैथ' बेखि गासैबो बोहैनाय दैजोंनो गायनाय जायो।
औ औ नंगौ माने अखानि बिबाङा एसे खम जादों नामा नोंसिनिजाय?
अखानि बिबाङाथ' एसांबो औ खमबो नंद्राया आरो बाराद्रायबो हायाखै आरोना औ
माने एसे बोरि हा आरोना नोंसिना
गौ
औ बेनिखायनो दै दै थानाया एसे प्रब्लेम ओ बेनिखायनो दैखौ बोखांनानै गायनो गोनां जायो आरो ना ।
औ नंगौ ।
औ जोंनि जा बेफोरबायदि एसेबां प्रब्लेम नुजाथियाखै नुजानाया उम्म जोंनियाबो दङ दंनाया दंग' एसे खाथियावनो थेवब्लाायबो जोंना बेफोरबायदि दै बोखांना गायनो गोनां बेफोरबायदि मोनसे अबस्था बेफोरखौ नुनो मोनथ'वाखै मानोना अखानि दैजोंनो गासिबो माने गायनो हादों आरो । औ
बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय नोंथांङा मा मा माइनि नाम मोनथिगौ?
अ माइआथ' गोबां दं ओ आंबो बेफोरबायदि मोनथिजोबा माने
औ जाखिनि मोनथिगौ बेखौ
फोथाराव आंबो ओंखारबाय थाया नालाय ओ बेफोरबायदिनो रनजित दं ओमफाय दङ माबा माबि नाम दंस दंलाबायसे जेनबा माइब्रा जोसा बेफोरबायदि औ । आरो बेफोरबायदिनो दाथ' दैज्लां मेसें बोथ बोथोरावबो गायग्रा माइ दं बे खौबा मा होनो बेनि मुंखौबो आं एसे एसे बावगारबाय
औ आं मिन्थिया दे नोंथां मेसेंङाव गायग्रा माइखौ जोंनिखि गाया नालाय मेसें सेंङाव दैलांङावल'सो गायोनाय जायो औ ।
जोंनिथिंजायबो बेफोरबायदि एसेबां नुनो थांलिया माने ओ आंङो देग्लायसो फार्स्ट टाइम नुदों आरो जोंनि खाथियाव माने जोंनि एसे गामि खाथियाव नुदों आरो । ओ मेसें बोथो बोथोराव माइ गायनाय । माने गायनो हायो ओ जेब्ला ओ दै दै दिखांनायनि एसे सान सेराव थायो बेवहाय गायनो हायो आरो
मेसेङावथ' आरो दंग'फोराव दै बोहैया नङा होमबा बेनिखायनो औ औ
बेनिखायनो गायनो हाया दा गोबां नोंङानो दैज्लां बोथोरावनो गायो आरो
औ नंगौ
गोबाङानो ओ दाथ' माइ गायनाय ओ बेवहाय नोंसनिथिं जाय मोसौजों गायो ना मोसौजों हालेवो ना ट्रेक्टरजों बेफोरबायदि दा सान्दिथ' गोबाङानो टे
औ नंगौ दा औ दासान्दै जोंनिखि गोबाङानो ट्रेक्टरजों गायो मोसौखौथ' नुनोनो मोनला गोबां खम जालांबाय मोसौ मोसौआ मोसौखोनो नुनो मोन ला माने गासै सिबो ट्रे क्टरजोंनो गायजोबो आरो
औ नंगौ
औ नोंथांमोननिखि माजों बांसिन गायो
जोंनिथिंजायबोथ' बेफोरबायदि बिदिहायनो जोंनि जाबो
औ दानिया बांसिनानो ट्रेक्टरजों गायो न' नोंथां
नंगौ माने जोंनि जाय दङआव दंनाया मोसौजोंबो हालेवग्रा दङ माने गोबां खमबिबां नि नुनो मोनो आरो दासान्दि मानोना ट्रेक्टरजों हालेवब्ला एसे गोबांसिन एर-एरनायखौ जों
औ नंगौ
माने मोसौजों हालेवबा एसे सम स
सम लायो औ टेक्टरजोंबाथाय आरो थाबनो गायखाङो आरोना। थाबनो एवखाङो। बेनिखायनो।
औ बेफोरबायदि जोंहा। हालौग्रा मो थेवबो इसिबां नुनो थांलिया आ रो फिसिनायखौ औ दानाथ नआव।
खौ ट्रेक्टार आनो गैयामोन नङा होनबा नोंथां दासो दानि दिनावसो ट्रेक टर आरो मोसौआनो मोसौखौनो नुनो थांला।
औ औ औ ट्रेक्टरजोंनो गासिबो गायफ्रामजोबोआनो।
औ।
औ।
ओ दे नोंथां अब्ला दिनैनि बेखिनि रायज्लायनायाव नोंथाङा हेफाजाब होनाय
औ नोंथां औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ दे औ।